हेल खोनादों ना नोंथां नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं
आङो दायो फ्रियाव ओरैनो दङ नोंथां
आ जाखांबाय ना फुंनि नोंथां
खांबाय नोंथां
आ दा जोङो मोनसे टपिक लानानै रायलायनो होननानै फन हरदोंमोन नोंथाङा एसेबांबो सम होनो हागोन ना उम दा जोङो थफिखौ लादोंमोन जोङो गला एबा दखान ना मा होनो नोंथां?
औ औ।
दा जोङो गला एबा दखान होनोबाथ' जोङो अनेक बुस्थु मोननो हाय नङा होमबा। जेरै जे-जेरै माइरं, आलु, सामब्राम, पियास बेफोरबायदिखौ मोननो हायो होबा जोङो। दा दा जोङो बेफोरखौ फाहा फाननो थाखाय मोनसे बेलेगाव लायनांगौ गोनां जायो गारि मथरफोरनि गोनांथि जायो। आरो बेखौ लाबोनानै जोङो जे बा जेबा जोङो हाथायफ्रावबो दखान हैनानै एबा गला हैनानै जोङो अनेक बुस्थुखौ फानो फानहैनो हायो। जेरै सामब्राम सामब्राम गुफुर। सामब्राम गोजा बिदिनो माइरं, अनेक अनेक दं आरो ओरैनो बहल, जिंखा, बेफोरखौ जोङो फान जोङो रांखावरि एबा सोलोंथाइफोरबो लानो हायो। गथ'फोरखौ फरायनाय मानायफोराव ओरैनो फिसा फिसा न'खरफोरखौ जोङो फोथांनोबो हायो। बेबायदिनो गला फ्राव जोङो आरामै जिरायनानै जा बायनो फैग्रा जोङो बायनो फैनाय मानो फोरायनायफोरखौ जोङो हर हरनांगौ गोनां जायो।
जायो औ।
दा ओमफ्राय नोंथांमोनथिं बिदि गलानि बागै माबायदि मोनथिगौ एसे फोरमायना होलाय नोंथां।
ओ गला होनानै बुङो नोंथाङाथ' ओखाबाय बिदिनो दखान बायदिसिना होनाय नङा होनबा नोंथां? बिदिनो ओदखान होनो थाखाय बिदिनो गामि ओनसोलनि मानसिफ्रा मा गामियाव बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं लाबोनानै बाजाराव फानफैनो हायो एबा ओ नोगोरफ्राव फानफैनाय मानेखौनोनो मा गला होननानै बुंनाय जायो। आरो गलाया मोनै रोखोमनि खायफाया बिदिनो लांलाय लाबोलाय खालामनाय मोनसे गला। आरो बिदिनो लोगोसे मोनसेया बिदिनो जायगा दाबसेयावनो थानानै फाननाय आरोना। जायगा दाबसेयाव जुदि दखानफोर लुनानैहाय बेयावनो जिराय जिराय फानबाय थानाय एखे समहालागै माने एखेथ' सम नङा आरो बिदिनो बोखारलाय मालाय गैयालाबानो ओ मोनसे जायगायावनो फानबाय थानाय बिदिनो गामि ओनसोलाव जु दि जोङो मैगं थाइगंखौ जेरै जोङो बोथोर लानानै बोथोर मेसें बोथोरनिखौ होनोबा ओ कपि, बान्दा कबि, अल कबि बिदिनो मा होनांगौ बेखौहाय ओ
दुनिया
ओम।
फ्रायो
लाफा मुला बायदि बायदि रोखोमनि मुबा मैगंखौ मा ओ दखानावहाय फैनानै नोगोराव फैनानै बेखौ फानफैनाय जायो आरोना। आरो बिदिनो रां आरजियो बिजों लोगोसे मा न'खर खुाव गोबां हेफाजाब मोननो हायो। आरो नोंथाङा बेनि बागै माबाफोर होनदेरनो गोसोबा होनदेरनो हागोन।
जोङो दा गला होनोबा जोङो हाथायफ्रावबो जोङो दाथ' जोंना ओरैनो समबार हाथाय मंगलबार हाथाय मासाव माने सपथायाव माने गासिबो हाथायानो जोङो दंजोबो आरो जों बाहाय जों गला बेफारबो बानायहैनो हायो मानो होना जोङो मोनसे हाथाय हाथाय समबार हाथायानो होन मंगलबार हाथायानो होन जोङो बाहाय थाङै थाङै जोङो न'निखौ न'आव दखान होदोंबाबो जेबा गोरान खेथि होदोंबाबो मावदोंब्लाबो जोङो बेखौ भिन्दि होन सबायबिमा होन आलु होन बिदिनो माइ माइ माइरं होन बेफोरखौ जोङो ग' लांनानै फानहैनो हायो जोङो
औ
गारि मथर जोङो बेफोरजों लांनानै गलायाव आरामै जिरायनानै जा सुबुं फोर फैयो बिसोरनो जोङो सेरसे सेरनै बिदिनो दस थाखा बिस थाखानि जोङो फानहरो आरो बाहाय जोङो प्ला होनबाथाय जोंङो हाथाय बाजारफ्राव अनेक बुस्थु मोनो जेरै नाफोरबो फाननो हायो जोङो ओमफ्राय ओरैजाय अमा बेदर ब्रयलार बेदर जोङो बेफोरखौबो फान-फाननो हायो फाननो हायो। जेरै अनेक बुस्थु जोङो दाउ दाउदै ओमफ्राय बिदिनो दावदै दखान होनानैबो जोङो गला मावनो हायो जोङो रु टि रुटि बेफोरखौ दाउदै बेफोरखौ आमलेट बानाय बानायै जोङो गलाबो होनो हायो जोङो जों बे गला होनायाव जोङो अनेक सहाय मोननाय जायो बिदिनो थाय जोङो गला होनायाव जोङो थाइसे थाइनै रां आरजिनाय जों जोङो गथ'फोरखौ इयुननि थाखाय इस्कुलाव सोनाय मायाव सोनाय जोङो बेफोरखौबो जोङो फोरोंनो हायो आरो। जोंनि समाव दा सोलिगासिनो दं सोरबा सोरबा अनेक बुस्थुनि गला एबा दखा दुखान होनानै अनेक गिदिर गिदिर जालांनो जालांनो नुनो मोनदों दा जोंना फरायसाफ्रा गला हानानै सोरबा सोरबा बिदिनो मेग मैगं बेफार खालामो गोजान गोजानाव लाङो जोंनिथिंथ' दा ओरैजाय अरुणाचल गोजौ दं नालाय जोङो बिथिंजाय गोजानथिंफ्राय लांनानै अरुणाचलाव लांनानै जोङो कबि बिदिनो आलु बिदिनो माइरं बहल जिंखाफोरखौ जोङो लांनायखौ नुनो मोनो आरो दा बेबायदिनो बु- बुहुत मानसिफ्रा जोंनि थिंजाय दङ गामियारिनिफ्राय गोबां गारि मथरजों जोङो फालांगि एबा दखान होनानै जोङो गोजान गोजानाव लांनानै अमाबाबो होन बोरमाबाबो होन जों ङो लांनानै बेफोरखौ फाननानैनो जोङो फालांगि खालामनानै जोङो गथ' गथायाइफोरखौ फोरोंनो हायो आरो। दा ओमफ्राय नोंथांमोनथिं बिदि जेनेबा गोजानफ्राव बिदिनो लांनानै फानहैनाय केपासिटिफोर गैयोना गैया? ओरैनो
ओ दङ नोंथां दङ। बिदिनो गोजानाव फांहैनाय माने ओ बिदिनो केपासिटि नङा होनबा नोथां बिदिनो मा गानग्रा बायदिसिना दख'ना गामसाफोरखौ मा गामि ओनसोलाव जुदि जाग्राफोर दङबा आरोना आरो जाग्रायाथ' थाखायो गामि फोरावहाय बिदिनो बिसोरनिफ्राय बायस'नानै एबा मा बिसिनि थानाय बायदि बायदि रोखोमनि गाब गोनां दख'नाफोरखौ एबा गामसाफोरखौ जोंनि ट्रेडिसनेल लाबोनानैहाय बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि आर'नाइ गामसा दख'ना ओ- साद्रि बायदि बायदि खोमा बिदिनो नोगोराव फानफैयो आरोना आरो बिदिनो नोगोरनिफ्राय मा बिदिनो गामि नि खाथि बाजाराव मा फानफैयो आरोना खाथिनि बाजारफोरावहाय बिदिनो ओ- लांलाय लाबोलायनि गेजेरजों ओ- फानलायनाय जायो बिजों लोगोसे मा आरो दाबसे जाहैबाय गुबुनाब फिसा फाथायहरनो थाखायानि समावथ' अनइन जुग नङा होमबा बेयावहाय अनलाइनावहाय मा बिदिनो फाथायहरनो हानाय बेफोरबायदि खालामनाय जासै आरोना आरो बेजों लोगोसे ओ- गामियाव जुदि फानहयो एबा माने गोजानावफ्रा जुदि थांनो हायाबा गामियावनो खाथिनि गावनि ओनसोलनिफ्राय मोननाय गामि- गामिनिफ्राय मोननाय बायदि बायदि दख'ना सिफोर खोमा ओ- बाजाराव फाननानै जाय मानसिया फालांगि गेलेयो मा उल्था ओरैनो हलसेल हरनाय जायो आरोना थिगबायदिनो खालामनाय जायो नोंथाङा बेनि बागै माबा नसो बानदेरनो हागोन
जोंनि समावथ' सिगां समावथ' जोङो मोनसे खोथायाव बुंनो थाङोबा जों फालांगि गि- होननानै बुङोबा दखान होननानै बुङोबा जोङो सिगां जोंनि बर' बर'नि माबा फाननाय मानायफोरखौ जोङो बुहुद खम नुनो मोनोमोन सिगां दानि समाव हलाय दखना फाननाय बिदिनो माबा लंपेन्ट गस्ला बे- ओरैनो बिदिनो संख्रि बानलुफोरखौ जों दानि दिनाव एसे बांसिन नुनो मोनबाय सिगांनि समावथ' जोङो साफा सानैल' ओरैनो बहुद खम फालांगिखौ बर'फोरखौ फालांगिखौ मावनाय नुयोमोन जोङो बेलेग जाथिफोरखौसो फालांगि मावलांनाय नुनो मोनोन जेरै दखना फाननायफोर होन मानाय जोङो गोजान गोजानावसो नुबोनो मोनदोंमोन दा- दा- आरो दानि समाव गोबां मानसिफ्रानो थांना थानायनि सुबिदाखौ मोनबायना बिनि थाखाय जोङो फालांगिखौदा गामियारि होन हाथाय होन बेफोराव जोङो बर'फ्रा अमा बेदर दाननानै ब्रयलार बेदर दाननानै जोङो गाव गावनि जिउ रैखाथिखौ मोननो हानायखौ बांसिन नुहैदों आरो दा ओंखायनो जोङो दा- गाव गावनि जानाय लोंनायनि होन मावनाय दांनायनिफ्राय होन जोङो थाइसे जा मोनो फालांगि गाव गावनो फालांगि मावनो हायोबा एबा दखान होनो हायोबा जोङो थाइसेनिफ्राय थ बेनिफ्राय जोङो गोबां आरजि आरजिनानै जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोर सोलोंथायाइयाव जोङो आराम जौगाहोनो हायो आरो दा ओंखायनो जोङो गामियाव दखान होदोंबाबो जोङो मैगं थाइगंफोरखौ लानानै जोङो सोरनिफ्राइबा थायसे थायनैनि बायसनानै थायबा थयनै थायथाम लाब लाब जाहैनो थाखाय जोङो गामियारिफोरनिफ्राय जेरै बहलफोर जिंखाफोरखौ जोङो लांनानै हाथाइफोराव थाइसे थाइनै मा बेफोरखौ फानहैनानै जोङो थायसे लाब जानानै जोङो न'आव आरामै गथ'फोरखौ सोलोंथायाइआव आराम जौगाहोनो हायो। दा ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो हाथायाव फानना फैलायबाय जोङो न गामियारिआवथ' द'खान दंखायो नालाय बाहाय आराम जिरायनानै बिदिनो बिस्कुट निफोरखौ जा थाइसे खामायनानै मोनदों बेफोरखौ लाबोनानै न'आव बिस्कुट सिनिफोर लाबोनानै एसे फिसा दखान होनानैबाबो जोङो माने गाव गावनि नांगौथिखौ जोङो सुफुंनो हायो आरो। दा जोङो बिनि बागैथ' नोंथां एसे गोबावआनो रायलायबाय जोङो बेखिनियावनो दोनथ'नायखौ लानोसै नामा नों
औ जागोन जागोन नोंथां जागोन।